हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों
जों दायो मा टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन?
ओ बोथोरनि बारै
दे नोंथाङानो सुरु खालामजेननो हागोन नामा?
जागोन दे। जोंखै माने दानिफायनो दैलां हाबहांजेनबायानो आरो।
औ
माइ गायहां जेनबायानो जोंखै। बिथांमोनखैलाय गायबायना गायाखै?
गायनायाथ' जोंथिं गायहांनायानो जाबाय। अखाफोराबो एस से बांद्राय खमद्रायबो नङा बार नङा हागासिनो।
अ
नोंथांमोनथिंजायनि गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंखै गायनाया गामियावहाय बिदिनो जमा जमा गायलायो आरो। नोंसिनखैलाय?
जोंथिंबो बिदिनो गायनाया फाला बदल गायलाय लायो फाला बदल गायनायनि उनाव लोगोसे मालाबा हास्लाबैयाव हाजिराफोर लानानै गायनाय जायो।
औ
नोंथांमोनथिं गायनायाव मोसौजों हालौना गायोना ट्रेक्टरजों हालौनानै गायनाय जायो ओरैनो?
जोंखैहाय मोसौजोंबो दानि जुगावबो हालौनानै गायो आरो । ओनिफ्राय ट्रेक्टरजोंबो हालेवनानै गायो । बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवजोबो आरो दायो । नोंसिनि खैनियालाय माबायदि?
जोंनिथिंथ दायो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै गायजोबनाय जायो गोदोनि समावथ मोसौजों हालेवना गायनाय जायोमोन। दायो मोसौजों हालेवना गायनाय ओ एसे खम मोननाय जाबाय आरो ।
ओं।
ओरैनो नोंसिनिथिं मा मा माइ गायनाय ज औ दे बुंलाय नोंथां ।
गायनायफोरालाय माबायदि सोलिदों?
गायनायफोराथ दायो एसे थिगैनो सोलिथदों अखायाबो अखायाबो नांगौसेबां मानि बारा हाथ'नाय जायाखै दायो। अब्लाबो थिगैनो सोलिथना दं।
जोंनिखबो बिदिनो
अ नोंथांमोनसि गायनाया माइआ मा माखौ गायनाय जायो ओरैनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ माने जोंखैहाय गायनाया ओ थिप थिफि गायो रन्जित गायो जय बांग्ला गायो माइब्रा गायो बेनिफ्राय माइ गोसोमफोर बायदि बायदि गायनायखौ नुनो मोनो आरो । नोंथांमोनखैलाय मा माबायदि गायो?
जोंथिंअ जोंथिंथ ओरै बिदिनो दायो रनजित परिमल माइसालिफोर आरो जयबांग्लाफोर माइब्रा जोसायाथ ओरैनो गायनांगौ जा खायो । बेफोरखौ गायनाय जायो आरो ।
औ ।
नोंथांमोनथिं गायनायफ्रा हाफ्रा समानैनो ना?
जोंनिखैथ गायनाया हाया गोजौ गाहाय एसे दंसाबो आरो। जायगायावनो माइ जायो जायगायावनो जाया बिदिसिम दंबावो आरो दासिमबो नोंथांमोननिखै नियालाय
जोंथिंजायनिखौ होनोबा जोंथिंजायनियाहाय गायनायाहाय एसे बोरि आरो एसे दलहा जानाय जायो दला हायाव जोंहा मा होनो बेखौ खासिया माइ होननाय जायो खासिया गायनाय जायो
औ
आरो बोरि हायावथ' ओरैनो लेवसियाखौनो गायनाय जायो
औ बिनि बारै मानसिफोरालाय माबायदि माबायदि मोनो
मानसिफोराथ' जोंथिं ओरैनो बर'फोराबो गायनायखौनो जायो बर' आरो बेलेग जाथिफोरखौ एसे लें हरनानै खाथि खालानिखौ हाजिरा लानानै गायनाय जायो
औ
दायो नोंथांमोनजों बोथोरा मारै फनिदा
बोथोरालाय सान्दुंनो दुंदोंमोन दुंनायालाय दसेनो हाब्रबनाय दसेनो सान्दुं दुंनाय बिदिनो सोलिगासिनो होमबाबो बोरि हायाव दै थाया आरो थानायालाय
औ
दैबाना जायोना जाया नोंथांमोननिखैलाय
दैमानायानोथ' जायो ओरैनो दायो जागोनखौ हमनो हाथ'वा जानाया हरखाबै जाब हमनाय जायोना बिनि थाखाय माने दा हमनो हाथ'वा आरो
औ
नोंथाङा गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ माइ गायनायालाय जोंखैहाय माने एसे सिगांसो सिगां गायगोरो आरो मोनसे माइ बेखौनो बुङो खरमा माइ होनो आरो माने बैसागु जायैनि सिगांनो फोना दोनो आरो बे माइखौ
औ औ
ओमफ्राय जोङो दाबायदियावनो बावैसो सिगां गायखांबाय आरो बे माइखौहाय
औ
बिनिफ्राय एसे बोथोर जाहांबा दायो बिनिफ्राय एसे बोथोर थांखांनानै एसे आमथिसुवाफोर बायनानै गायजोबो आरो बेलेग माइखौहाय बांसिनानो
औ औ
नोंथांमोननिखैलाय
जोंथिंबोथ' दायो गायनाय होनोब्ला जोंथिं हाया दहलानि दहला आरो बोरिनि मोननै थायो नालाय। दलाहानि थाखाय। थाखाय खासि खासिया जावैनाय जायो। जावै जावनायालाय दायो जोङो आमथिसुवानि सिगांनो जावैजोबनांगौ जायो गासिबो। देवसिया खोथियाखौबो। साफा सानैफोर एसे गायहांजेनबाय आरो।
औ।
माइ गायजेननाय होनोबाथ' ओरैनो आग लाजेननाय होनो।
औ। जोंनि। खै बिदिनो। खरमाखौहाय आग लालाया लासिनो गायो आरो। ओरैनो बेखौ ओमफ्रायो आग लाया नालाय। रावहाबो बिनि उनाव। बेखौ गायखांनायनि उनावसो बेलेग रनजित बा बेलेग खोथियाफोरखौहाय आग लानो हागोन आरो बेफोरबायदि ।
औ। नोंथाङा खोथियाफोरखौ सिगांग्र मारै मारै फोनाय जायो आरो मारै मारै गायनाय जायो एसे खोन्थानो हागोन आं।
औ जोंनिखथ' खोथियाखौ फोनाया माने ट्रेक्टरजों हालौवो आरो दानि जुगाव बारा मोसौ गैला नालाय।
औ औ।
बेनिफ्राय हालेवनानै दै अखा हाबा। नाथाय दै थाबा। खोथियाखौ सोमना लानानै। बिनि उनावहाय। गाजा बेरहोनो थाखाय बोखांनानै थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइफोरजों खोबना दोनगोरो आरो। मुसि होनानै। गाजा बे बेरहोयो बेनि उनावहाय गाजाया ओंखारबाथाय हालेबावनानै मै होनानै बेयावहायनो फोसिगोन आरो।
अ अ। फोखांनानै ओरैनो सोमना दोननायाव सानबैसे सोमना दोननाय जायो माइखौ फोयैनि सिगां।
फैयैनि सिगांलाय सानब्रै सानबासो सोमनायानो जायो। ओमफाय बिनिफ्रायबो। बोखांनानै साननै बा सानथामसिम गाजा बेरहोनो थाखाय बोखांना दोनो आरो।
औ।
नोंथांमोननिखौैलाय माबायदि।
जोंथिं होनोबा खोथिया फोनायाथ' बिदिनो सिगांग्र हाखौ खनसेसो यवगारग्रखांनायनि उनाव। साननैसो हा रुनो रुइनो थाखाय दोननाय जायो। आरो हार खांनायनि उनावहाय खनसे सेबाव एवफिनबावनाय जायो नांगोल जों नङाबा टेक्टरजों। बिनि उनावहाय। खोथियाखौहाय फख्रिफ्राव नङाबा दैखरफोरावहाय बस्थायाव सोनानै सोमना दोननाय जायो। सोंखांनायनि। नि उनाव हरथाम नङाबा हरदब्रैनि गेजेराव बोखांनाय जायो। बोखांनानै। आरो बेखौहाय बोरियाव दोननाय जायो। सोरबाबा लखबनानै दोनो आरो। सोरबाबा बस्थायावनो गाजा बेरनो थाखाय बोरियाव दोननाय जायो। बेनि उनाव खनसेबाव बोथोरखौ नायनानै। हाखौ मोजाङै फोमोननानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो।
औ।
फुनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंनिखैथ' खोथिया फुनाया बिदिनो जोङो हाजिराबो हाजोबलाया नालाय।
औ औ।
माने नों आं सहाय मोनलायनायनि थाखाय फाला बदल नोंनिबो आंनिबो फाला बदल होननानै जोङो जमा जमा बदल। फुलायलायो आरो गायनायाव। बेबायदिनो बदल बदल। थांलायलायनानै गायो आ नोंथांमोननिखैलाय मारै सोलियो?
जोंथिंबो बरथमान इदिनो सोलिथ'नानै दङ दायो। माहोनोबा खोथियाफोरखौ सिगांगोर फोखांनानै मा होनो जौनो थाखाय साननैसो दोननाय जायो नालाय जौ खांनायनायनि उनावसो फुनाय जायो। दे। दोनथ'सै खोमा।
औ दे। उम।